नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा दा नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङना? औ नोंथां जोंबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना? औ औ जोंनाथ' फिगा होनब्ला माने हा हा आरो दैनि हा आरो दैनि सोमोन्दै सावरायगोन जोङो दायो जोंहा माने औ ओ जोंहा माने हाफोरा माने माबायदियै ओ गाज्रि जाबोदों माबायदियै हाफोरनि रोखोमफोरा हाजों जोङो मा मा बानायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो दायो
औ जागोन दे दे नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोलाय?
औ औ जागोन ओ जोंहा हानि जोंहा माने जोंनि बुहुमावथ' जोंहा ओ जोङो माने हानि सायावनो गसंनानै दं आरो ना। ओ जेरै ओ जोङो मानसि दोमसि ओ मानसि दोमसि बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबो माने हानि सायावनो ओ गसंनानै दंजोबो आरो ना ओ जोंहा माने जोंहा माने हा गैयाबानो थांनानै थानो हाया आरोना जोंहा। औ ओ बेनि अनगायैबो जोङो हानि हानि रोखोमफोरा माने गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि दङ। आरो जेरै जोङो हा गोसोम हा बाला आरो हाब्रु हा आरो हामा माथा हा आरो हा गोजा हा। आरो गोबां रोखोमनि दंबावो। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाथाय बेफोरनि बाहायनायफ्राबो गोबां गुबुन गुबुन जायो आरोना। जेरै होननानै जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बाला बालाहाफोरखौ जोङो दानि मुगायाव जोङो गोबां जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै ओ मायाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै न' बानायनाय। ओ न' बानायनाय न' बां बानायनाय ओ गिदिर गिदिर दलं बायदि बायदि रोखोमनि बानायनाय बे फोराव जोङो ओ बालाखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने ओ बाला अन्थाइ सिमिथ बिदि लगायनानै माने जों मोनसे गिदिर न'खौ जोङो बानायफुंजोबनो हायो आरो ना।
औ औ।
औ लोगोसेयैनो जोङो बालानि बाहायनाया गोबां दङ जेरै जोङो ओ गाज्रि दैखौ जोङो सरनो थाखाय फिल्टार बानायनायाव फिल्टार बानायनायाव जोङो बाला हाखौ जोङो बाहायनाय जायो आरोना ओ बिदिनो जोङो दैखौ जोङो ओ बालानि गेजेरजों सोरखि होनानै माने साफा खालामनानै जोङो दैखौ लोंनो हायो आरो ना।
औ
आरो बेनि अनगायैबो माने गोबां रोखोमनि हा दंबावो जेरै जोङो हामा माथानि बाहायनाय हा हामा माथानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो हामा माथाखौ ओ हामा माथानि हामा माथा हायाव माने ओ आबादफोराबो माने गोबां मोजां मोजां जाखायो ओ जिखुनु आबादनो होन। ओ जेरै गय आबाद, बायदि रोखोमनि आबाद, जाग्रा फिथाइ आबा, द जेरै माइ आबाद, बेसर आबाद बेफोर माने गोबां मोजां जाखायो आरोना हामा माथा हायावहाय। बेनि अनगायैबो जोङो हामा माथा हायावहाय माने ओ गोदोनि समावहायथ' माने दानि बायदि जेराव देबसि साराय बेफोरबायदि जेबो खुरै बेफोरबायदि माने ओंखाम संग्रा आ ओंख्रि संग्रा बेफोरबायदि जेबो गैयामोन नालाय।
औ
गोदोनि समाव माने ओ बिदिनो हाजों बानायनाय दैहु बा देपसि बेफोरबायदि बानायनानै माने ओ संनानै जायोमोन आरोना।
औ औ आरो गोदोनि समावथ' ओं
औ बेनि अनगायैबो माने गोबां बेनि अनगायै माने गोबां दंबावो बेनि बाहायनाया जेरै होनोब्ला गिदिर गिदिर मुरथि दानि जेरै कालि मुर्थि, दुर्गा मुर्थि ओ लोख्खि मुरथि बेफोरबायदि बानायनाय ओ फिसा गिदिर आळगोबां रोखोमनि फिसा फिसा मुरथि बानायनाय आरो लोगोसे गोबां ओ गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनि ओ मुसुखा खाम्फा बानायनाय बेफोरबा यदियाव माने हामा माथाखौ बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदोंमोन।
औ जोंना हाया माने गोनांयानो होनना बुंनो हायो माने जों मा होनो थांना थानायाव माने जोंनो हाया माने जों हायावनो जिहेतु थांनानै दं जिहेथु माने मोसौ मोसा जिब जुनार गासिखौबो लानानै एमोजानो जों हायावसो थांनानै दं आरमा हानि सायावसो माने हाया जों माने आबाद मावनो थाखायनो जा बुं माने आबाद मावनो था थाखायबो जोंनो माने हाखौ गोनांथि आरो हा गैयाबा माने जों मायाव आबाद मावनानै जानो नङा होमबा? बेनिखाय माने जों हाखौ नांथारगौ होननानै जों बुंनो हायो आरो माने हा गैया माने माने जों थांना थानो हाया इदिनो बुंनांगोन आरो माने आरो बेजों लोगोसेनो दैखौनो बुं माने जों लोंनो थाखाय दै नांथारगौ आरो जिउआव माने जों जिउआव दै गैयाबाबो माने जों थांना थानायनि लामायानो गैया आरो माने जों जेराव गैया हा दै गैया माने जों थांना थानो हाया होननानै बुंनांगोन आरो जोङो जिहेथु जों मा होनो मोसौ मोसायाबो जा, जिब जुनार, बिफां लाइफाङानो जा माने जों जेहेथु ने मा होनो अखा अखा अखानि दै गैयाबानो माने हा दै माने जों मा होनो थैलांगोन नायबायदि आरो रानथाबनानै थैलांगोन बेफोरबायदि नै नै नै जों जेनेबा जों माबा मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिनाबो जों माने दै नांथारगौ आरो दै माने बिल्डिं लुनो, बा न' बां बानायनो बेफोर माने दै हा हा दै इफोरखो माने खौ नांथारगौ होननानै बुंनो हायो आरो जोङो बेनि अनगायैबो आरो जों मा होनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन बा जों माबा मोनसे न' गोदोनि समावथ' न न लुनाय समावहाय मानो दानि बायदि माने फाखानि न गैयामोन नालाय माने न' लिरनो थाखायबो माने हाखौ नांथारगौ होननानै होनो बुंनो हायो आरो माने। हा हा न'खौ लिरनो थाखाय माने जोंनो हा नांगौ दै नांगौ बिनि थाखायनो जों माने हाखौ जोंनि लाइफ आव जोंनि जिउआव मा होनो गोनांथि होननानै बुंनो हायो आरो।
औ औ
आरो माने इथाफोर बानायनोबाबो जों हा हाजोंसो बानायनाय जायोमोन दानिथ' माने बाला सिमेन्ट बेफोरबायदि लगायनानै जों बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो। गोदोनि समाव आरो इथा बानायनो थाखाय माने हाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला जों रै बुंनो थाङोब्ला मा होनो मा होनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेनेबा जों मा होनो दोफोर बानायनो बा खुरै लथा गोदोनि समावथ' माने दै दै दोननोबा मा होनो ओंखाम ओंख स ओंखाम संनायफोरावथ' माने गोदोनि समावहाय माने दोसोआव सबा इफोरबायदि मा होनो इफोरावसो संनाय जायोमोन नालाय बेफोर हानि हानिजों बानायनाय दो इफोरबायदिफ्राव माने संनानै जानायफोरखौबो जों नुनाय मोनोमोन आरो
नंगौ नोंथां औ आरो जोंहा गोबां रोखोमनि हा दंबावो आरो ना जेराव जोङो गोबां गुबुन गुबुन हा जेराव हा गोसोम हा बायदि बायदि रोखोमनि हाफ्रा माने गाव गावब गाव आब आबाद मावनायफ्रावहाय जोबोद मोजाङै आबाद मावनानै माने जिउ खुंनाय राहाफोरखौ मावनो हायो आरोना जेराव जोङो हा गोसोम हा बेफोरावहाय माने गोबां गोबां माने आबाद माइ आबाद गोबां रोखोमनि सबाइ आबाद बेसर आबाद बेफोरो माने मोजां जायो आर ना औ आरो जोङो दैनि बाहायनाय दैनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला औ दे नोंथां बुंलाय
औ माने जेरावनाखि माने हाया माने दैया एसे माने मा होनो थानाया माने दैया माने एसे ना होनो एसेल' दैजों माने जाया माने आबाद मावनो हाया माने दैया माने थाब थाब रानो आरो बे जायगायाव माने गय आबाद बा गोरान गोरान आबाद जेनेबा सबायाइ बेसर बेफोरखौ मावबा माने मोजां जायो होननानै जोंना आरो बुंनो हायो आरो माने माइ आबादनियाव जिहेथु माने दैया गोबां नांगौ माने बुरजा नांगौ नालाय बेनि थाखायनो माने जोङो जेनेबा जों गोरान आबाद जेरै गय आबाद बैग्रि तरमुस बा मा होनो तुरमुस आरो ड्रागन बेफोरखौ माने जोङो गायनो हायो आरो माने बेदि। एसे बाला अन्थाइ गोनां हायावहाय माने हामा हायाव माने माइया मोजां जायो जिहेतु आरो बे बाला अन्थाइ थानाय हाया माने दैया थाब थाब रानो नालाय बेनि थाखायनो माइ आबादनि थाखाय एसे एसे माने उसुबिदा होननानै बुंनो हायो आरो जोङो
औ औ
औ
जोंहा दैनि होननानै बुङोब्ला जोंहा माने दैयानो माने बुहुमाव गोबां ओ बुरजायै जोङो साग्लोबनानै दं आरो ना ओ दैया माने बुहुमावहाय ओ स्निसे जौखोन्दोखौनो ओ बुहुमा दैया साग्लोबसारनानै दं आरो ना? ओ जोंनो माने गोबां गासिैनोबो बुहुमाव थानाय जिब जुनार बिफां लाइफां गासिनिबो मानसि दुमसि बेफोरनो माने दैनि गोनांथि जायो आरो ना दैखौ माने नांथारगौ बेनिफ्राय जोङो माने दैखौहाय जोङो गोदोनि समावहाय माने हा सिंनिफ्राय लाबोनाय आरो दानि समावबो जोङो हार सिंनिफ्राय लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना जोंनि लोंग्रा दैखौ खौ जोङो माने हार सिंनिफ्रायसो बर'नानै लोङो आरो ना गोथौ गोथौ थिंखल गायनाय थिंखल गायनानै एबा पाइप सोहरनानै जोङो फिल्टार बहायनानै जोङो ओ हा सिंनि दै ओ माने बाहेरावहाय एबा सायावहाय जोङो लाबोनानै लोंनाय दुगैनाय गान्नाय जोमनाय सुनाय बेफोर बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना?
औ औ नुनो मोनो।
जोङो बेनि अनगायैबो जोङोहा दैनि महरखौहाय जोंहा मोनथाम रोखोमफ्राव मोननो हायो। जेरै जोंहा लाव लावआव थायो आरो गथा बरफ महरावबो थायो आरो खप' महर खप' महरावबो जोङो दैफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां औ आरो लोगोसे दै दैखौ जोङो गोबां ओ गासिबनोबो नांगौ माने ओ जेराव गारि मथर बेफोर खौबो जोङो दैफोरखौ नांगौ आरो लोगोसेयैनो ओ ओ दैनि गेजेरजोंहाय जोङो रांखावरिबो आरजिनो हायो। ओ जेरै जोङो दैफोरखौ फाननानै बथलाव सोनानै ओ जिहेथु दाथ ने गोबां गरम बोथोरनि सम माने दै बथलसेयावनो दस थाखा बिस थाखा बिदि ओ ओ कुवालिपाइ कुवालिटिनि थानानै एबा कुवालिटिनि कम्पानि दैफोरनि ओंखारनाय बेफोर बायदि दैफोरखौ ओ लोंनाय जायो आरोना? ओ दै फाननानै जोंहा रांखावरिबो मोननो हायो आरोना।
औ रांखावरि आरजिनो हायो औ। माने जों हानिबो जों ओं हानिबो जों गोबां गोबां मा होनो।
मा होनो मुवा बेसाद बानायनानै जों फाननो हायो जेनेबा जों हानिनो मा होनो मुरसिफोर बानायनानै जेनेबा मा होनो दो दोख्ला बानायनाबो जों फाननो हायो इदिनो माने बे दोख्लाखोनोज जों कालार मोजां मा होनो बिबार। बेफर बनायनानै माने जोङो रां खामायनो हायो आरो जोङो।
औ औ
औ नोंथाङा मायबा बुंदोंमोन।
औ ओ जोंहा माने हाखौबो जों गोबां बाहायनो हाबावो जेरै जोङो गिदिर गिदिर न बां लुनायफोराव जोंहा हाखौ नांथारगौ जायो। हा सोनानै जोंहा मोजां खालामो एबा बिथा होनाय जायो आरोना।
औ औ।
ओ दै दैखौबो जोङो गिदिर गिदिर न बां लुनायफोराव माने दैखौ जोंनो नांथारगौ जायो। आरो ओ दै गैयाब्ला माने ओ जाया आरो ना जेराव जोंहा ओ सिमेन्ट बाला अन्थाइ बेफोर बायदिखौ जयै लगायनानैसो माने दै होनानै लगायनानैसो माने न' बां गिदिर गिदिरफोरखौ लुनाय जायो नालाय। ओ जोंहा माने दैखौबो ओ जोबोद नांथारगौ आरो हा खौबो जोंङो जोबोद नांथारगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। औ दे।